औ औ नोंथां खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
ओ मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय जाबाय अ नोंथाङा जुदि दसे सम जुदि फ्रि दङबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां सावरायजागोन
अ बिदिब्ला जोङो जि जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि आबाद बा दै-दैज्लांनि आबाद बेनि सायावनो
औ औ औ औ सरायजागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा गिबियावनो ओ बे जोंनि दैज्लांनि आबादनि बागै इसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां ओ दैज ज्लांनि आबाद बुङोब्ला नोंथां ओ गिबियावनो जोङो माइ आबाद खौ बुंनांगोन ओ माइ आबादानो जाबाय जोंनि ओ जोंनि माने गिबि गिबि आबाद होननानै बुंनांगोन
नंगौ नंगौ
माइ माइ आबाद होनोब्ला जों माइखौ माबोरै मावो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होलांनो सानदों ओ माइखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ खोथिया फोगलो खोथिया फोग्रोना लानांगोन ओ खोथिया खौ नोङो बेसां जखानि बा बेसेबां बिगा गायगोन माइखौ ओ बेखौ नोङो जखा सुनानै बा नोंनि जेसेबां हा दङ नों बेसेबां गायगोन बेखौ नायनानै जोङो ओ खोथियाखौ फोनाय जायो ओ खोथिया फोनायनि सिगांनो जोङो गोदो गोदाय नुबोदोंमोन ओ जोङो बांसिनानो नांगोलजों हालेवोमोन नाथाय दा जोङो ओं ओं बेहाय जोंनि गोनोखोआरि मुगायाव जोङो बांसिन ट्रेक क्टरजों हालेवो ओ ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोङो ओ हाखौ हाखौ गिबियावनो मिस मिस खालामनानै
नंगौ नोंथां थारैनो
गिबियावनो मिस मिस खालामनानै बेखौ जोङो बेयाव नांगौ बिबांनि बेसेबां नांगौ बेखौ जोङो ओ खोथियाखौ बा जोंनि माइ बिदानखौ जोङो ओ सारनानै होयो सारनानै होखांनायनि उनाव बे माइ बिदानखौ जोङो मोजाङै लाखिनो थाखाय बेयाव बेरा दुमनानै होनाय जायो बेरा दुमनानै होनायनि उनाव जोङो साननैसोनि उनावनो ओ बांसिन ओ माइ माइ एबा माबाया खोथिया मोजाङै थाथों होननानै जोङो ओ बेयाव एसे हासार सारनाय जायो बा खोथिया मोजां जाथों होननानै जोङो ओ हासार सारनाय जायो ओमफ्राय हासार सारखांनायनि उनाव जोङो बे जेब्ला ओ राफोद जागोन खोथिया जाय समाव जोङो गायनो हानाय माइ गायनो हानाय जाहैगोन बा खोथियाया गोरा जाहैगोन अब्ला जोङो खोथियाखौ ओ फुगोन फुनानै जोङो ओ
खोथियाखौ फुनायनि सिगांनो सरि खोथियाखौ फुनायनि सिगांनो जोङो ओ दुब्लियाव नों बेसेबां माइखौ गायगोन बेखौ जोङो ओ हालेवना लाग्रोनांगोन बा खोरायना लाग्रोनांगोन खोलना खायना ला खांनायनि उनाव जोङो माइखौ ओ बा ओ मा होनो बेखौ ओ आलिखौ औ आलिखौ दानग्रोनानै आलि खौ दानग्रोना लानाय जायो दानग्रोनानै आरो खोनानै लानाय जायो खोनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बरियासे ट्रेक्टरजों ओ जायनि हाया बेसेबां गुरै माने जायनि हायाव बेसेबां खन माने हेवनानै हाया गुरै जायो जायसिम गायजानाय जायो बेया लासै जोङो ओ नानै हाखौ बेनिफ्राय बेयाव गायनो थाखाय जोङो रुवानि बुथुमो बा जोङो गायग्रा बुथुमो बेसोर बिथांमोननो ओ गायग्रा हिसाबै जोङो ओ बि-बिथांमोननि बेथन बेथना जोंनि साइडआव ओ थामजौनिफ्राय बै ब्रैजौसिम बिथांमोना ओ बेफोर बेथनखौ बिथांमोननो बेफोर बेथनखौ होनाय जायो आरो जोङो माइखौ गायनाय जायो। माइ गायखांनायनि उनाव जोङो ओ साननै सानथाम बा ओ खप्तासे हप्तानैनि उनाव जोङो ओ माइ माइआ मोजां जाथों होननानै जोङो हासार होयो हासार होखांनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ ओ माइया मथा मथि ओंखारहां ओंखारहां समावबो एसे हासार होयो हासार होनानै आरो जोङो जाहाथे माइफोरा ओ गाज्रि जाया बेफोरनि थाखाय जोङो एसे मुलैबो सारनाय जायो मुलै सारखांनानै जेब्ला माइया मोनो बा ओ माइया जोङो जेब्ला हानो हानाय जायो अब्लानिया जोङो हानानै बेखौ गोदो गोदायो जोङो ओ बांसिनानो सुबुंफोरा बाननानै लाबोयोमोन माइखौ बाननानै लाबोयोमोन नाथाय दा जोङो ओ जोंनि बे गोनोखोआरि मुगा बेयाव नुनो मोनबाय जे दा डाइरेक्ट टेक्टरानो थांनानै माइखौ ओ‌‌ हाखायो आरो बेयावनो ओ बरियासे नानाय जायो नानानै नसिम लाबोनाय जायो‌ ओ औ नोंथांमोननि थिंबो बेफोरबायदि ओह माबायदि आबाद माइ आबाद माबायदि मावो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नोंथाङा जिबायदि दैज्लांनि आबादनि सायाव बेखार बुंनानै होलांबाय नोंथांनि जि गुरै रावजों फोरमायनाय आङो बेखौ नोंथांनि बिबुंथिखौ खोनासंनानै जोबोदखिनि ओ माने एक्सपिरियेन्स मोनदों लोगोसेनो जा नोंथांनि गासैबो बाथ्राफोरखौनो गनायथाव होननानै बुंनांगोन दा खोथाया जाहैबाय जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि ओ‌ गुजिबा जौखोन्दो बाहागोआनो माने ओ माइ आबादखौ मावो एबा आ आबादजोंनो जोङो थांनानै थायो।
औ।
दैज्लांनि गाहाय आबाद होनना बुङोब्ला नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जि माइ आबाद माइ आबादखौनो जोङो दैज्लांनि गाहाय आबाद हिसाबै मावनाय जायो माइजों लोगोसे जोङो दैज्लांनि समफोराव जेरैहाय ओ जेरैहाय पटल लेस्रा भिन्दि ओ केरेला खांख्रिखला आबादफोरखौबो जोङो दैज्लांनि समावनो माने मावनाय जायो दा जोङो आबाद खौ माबायदि मावनाय जायो नोंथाङा जोंनो ओ नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होलांबाय जिखिनि नोंथांनि फोरमायनाय गासिबो सैथो होननानै आङो गिबियावनो बुंबाय दा नोंथांजों लोगोसे आ जोंहा नों ओ आं आरोबाव ओ मोनसे बाथ्राखौ ओ बुंबावनो नागिरदों बे समाव आं बेखौनो मखनो नागिरदों जे माने दैज्लाङाव जोंहा माइ आबाद होनना बुङोब्ला जों समाव जों बायदि रोखोमनि एबा बेलेग बेलेग रोखोमनि जों माने मा माइ आबादखौ मावनाय जायो जेरैहाय जोङो दैज्लाङाव गोदोनि दिनाव जेरैहाय जों माइ मा माइ आसु माइ खरमा माइ आ बेबायदिनो दारसुंवा माइसा फाख्रि बायदि आबादफोर फोरखौ जोङो माने गोदोनि दिनाव मावनाय जायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जों मा नु दिनैनि दिनाव बै फोरबोखौ जों गोबांखौनो नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंनि ओनसोलाव बा आथिखाल गोनोखो मुगाजों गोरोबनानै बायदिसिना मुंनि माइया आब माइ माइनि माइदलिफोरखौ फैदोंसै जेरैहाय ओ बिसमुथि फैदों जेनेबा रनजित बाहादुर फैदों बा खत्तुर पसात्तुर बेबायदिनो लाल गंगा फैदों ओ बेबायदिनो गोबां थिस हायै माने ओ माइफोरनि मुं आरो जेनेबा बबेबा माइफोरखौ दिनैनि दिनाव माने आ दानि आबादारिफोरा मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ औ।
जोङो गोदोनि दिनाव जों नाथाय बैबायदि बैफोरबायदि माइ आबाद बा बेैफोरबायदि मुंनि माइ आ माइखौ जों खोनाफेरनो मोनाखैमोन आरो गोदोनि जिखिनि माइ आबाद बे माइ आबादफोराव जों गोनोखोआरि हासारफोरखौ होनाय जोङो नुनो मोनाखै नाय गोदोनि दिनाव जोंनि नखर ओ गोबां मोसौफोर थायोमोन जिब जुनारफोरनि ओ जिब जुनारफोरनि खिजोंनो जों हासार बानायनानै जेरैहाय मोसौनि खि बोरमानि खिखौ हासार खालामनानै बैफोरो हासारजोंनो जों माइ आबादफोरखौ मावोमोन आरो गोदोनि दिनाव जोंनि माइफोराबो गोबां माने जायोमोन आरो बिगासेयाव जेनेबा बिबामोन बेबायदि माइखौ जोङो दिखांनो हायोमोन नाथाय आथिखालनि सो आथिखाललि समाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जाय जायगायाव जों माइ आबादखौ मावबाय थादों बे जायगायावनो आथि खालनि समाव माइ आबाद मावनायनि जाहोनाव माने बैफोर हायाव गोबां समनि हासारफोरा खमिलांनायनि जाहोनाव बिथांमोना माने गोनोखोआरि हासार बाहायनानैसो माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ औ
आथिखालनि समावबा दुब्लि फोथाराव जोङो गोनोखोआरि माने हासार होनानै माइ आबादखौ मावा खला माने बै फोराव जोङो माइखौ माने गोबां माने थिखांनो हाया एबा गोबां माने जाया जोंनि माइफोरा जेरैहाय बुंनो नांगोन बे समावबा मा खालाम नांगोन गोदो-गोदायनि दिनाव जोंनि ओनसोलाव हाग्रा बंग्रा बायदि दंफां लाइफांजों बुंफबनायमोन बैनि जाहोनाव माने दैज्लां बो थोरफोराव गोबां रोखोमनि अखा हायोमोन दैबानाजों उसिफावोमोन आरो बैफोर अखाजोंनो माने जोङो माने मोजाङै थुफुंनो हायोमोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा माइ आबादा दैजोंसो जाया होनबा नोंथां माइ आबादनि जहा नांगौ हाब्रु नांगौ दै नांगौ बेनिखायनो दैज्लां बोथोराव माने गोदोनि दिनफोराव गोबां अखा हायोमोन नालाय जोङो गोबां माने माइ माइ आबाद मावनानै गोबां माइ मोनोमोन नाथाय आथिखालनि दिनफोराव फुखानि मिथिंगानि सम्पति जेरैहाय दंफां-लाइफां हाग्रा बंग्रा जोबस्रांनायनि जाहोनाव माने जोंनि दैज्लांनि दिनफोराव जोंनि ओनसोलाव माने अखानि बिबां खमायलाङो अखा मोननो थाङा नांगौ बायदि दैज्लां बोथोरावबो माने अखा हाय जाया बेनिखायनो आथिखालाव आबादारिफोरा गोबां माने हालाय हाफाय जानांनायखौ जों नुनो मोनो जाहोनाव मानो आबाद दैमा दंगनिफ्राय दै दिखांनानै मेसिनफोरजों दै सारनानै जेनेबा ओ बरि बसायनानै आरो बेबायदिनो सेलेरफोर गायनानै माने बैफोरनिफ्राय दै सांनानैसो जोङो माने
औ औ औ
दा बिदि होननानै बुङोब्ला जों आरोबाव बुंबावनांगोन जे जोंनि जोंनि आथिखालनि बा दानि जुगनि जि आबाद मावनाय बे आबाद मावनायाव जों बेबायदि माइफोराव माने गोबां बायदिसिना एम्फौ होमबा अरनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय ओ माइ ओंखारोब्ला माइखौ एम्फौ जालांनाय माइआ बिदि खिलि जेनेबा जेनेबा माइखौ अरस जोबनाय बेबायदि एम्फौफोराबो दानि जुगाव माने फैनो हमसै
औ औ
जों आथिखालनि समावनो बुङ आं दा दैज्लां दिन सोलिबाय थादों नोंथां नङा होमबा जोंनिया दा दैज्लां दिनाव माने माइ गायनायफोजोरा ओ खायसे खायसे गामिफोराव जोबफ्रांबायआनो आरो खायसे खायसे नखरनि गायनायफोरा सोमखांनो हमबाय दा बैफोर सोम खांनाय हनायाव मा जादों नोंथां माने गोबां एम्फौ हाबनायखौ जों नुनो मोनदों। बैफोर एम्फौआ मानिफ्राय फैदों मानिफ्राय उजिदों बेखौ जों मिथिस हाया नाथाय गोबां माइ एम्फौफोरा माइ माइ जानायखौ एबा माइखौ अरसनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बैफोर रायखौ जाबाय थानायनि था खायनो बै एम्फौफोरा माइखौ अरसननायनि थाखायनो जों माइफोराव मा होनो गोनां जादों मुलि होनो गोनां जादों। दा मुलि होन जायोबा थिगबायदिनो जोङो रजहोनांनाय समाव बा फोरनि थाखाय मुलि होनो गोनां जायो आरो एसे जुदि नाथायबा बेयावबो जों माने मुलि होनो गोनां जायो। आरो माइया गोलोम जायोबा रन्दै हाबोबा बयबो जोङो गान्दि सोबनो हायैनि थाखाय जोङो मुलि होनो गोनां जायो।
औ औ नोंथां।
बे बायदिनो जों माइया मोनजासिम एबा दाजासिम बारे बारे बारे मे खनले खनले मुलि होनो होबाय थानायनि जाहोनावनो दिनैनि समाव मा जाहैबाय जोंनि जानाय माइ एबा माइरंफोरा माने बायदिसिना मुलिजों माने दो मो माने मा जालाबबाय होनना बुङो बेखौ मुलिजों माने बुंफबनाय जेनेबा मुलि होयाबा माइखौनो मोननो थांलिया बेबायदिनो जोङो माइआवबो एबा माइरङआवबो दानि जुगाव आथिखालनि समफोराव जों माने गोबां माने मेडिसिन मोननो हायो बायदिसिना जानाबो थायो। नै जों बुंनो नांगोन नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां औ
दा- दा जोङो बेखौ बिदि होननानै जोङो माने आबादारि बिथांमोन मानो होनना बुङोब्ला बि बिथांमोना जि माइ आबाद मावबाय बे माइ आबादखौ मावनानै फोर जि एम्फौफोरा अर जेब्ला थाखाय मुलि होखानांगोन नङा होनबा नोंथां
औ -औ नोंथां औ
दाथ' मुलिखौ होयो ओ माइ आबादखौ थाखाय हासार होयो बेबायदिनो माने बिथांमोनाबो मुलिफोरखौ होनो
औ
दा नोंथांमोननि जि ओनसोल बे ओनसोलाव दा जोंहा दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावहायो दा दैज्लां बोथोराव नोंथांमोन -नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि माइ आबाद मावनायखौ माने जौखोन्दो गामि ओनसोलाव बांसो जौखोन्दो माइ आबादखौ मावो नोंथाङा आरो नो हागोन नामा
नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनि -जोंनि गामियाव ओ फ्राय ओ जौ -जौसेयाव जौसे जौखोन्दोआनो ओ माइ आबाद बेखौ मावो होननानै बुंनांगोन ओ जौसेयाव जौखोन्दो माइ आबादखौनो मावो आरो दानिया जोङो गोनोखोआरि मुगाजोंनो बांसिनानो जोङो माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो
नंगौ औ
गोनोखोरि मुगा जोंनो मावनाय जेब्ला जोङो ओ बेखौ बुंनांगोन जोङो बांसिन थेक टर ट्रेक्टर ओ हनुमान ट्रेक्टर ओ फिसा हेन्दड ट्रेक्टर बेफोरजों जोङो माइखौ मावनाय नुनो मोनो आरो
उ
नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै ओ माइ आबाद थिखांनो थाखाय जोङो गोबां बिबांनि दानिया ओ हासार बाहायनाय जायो बा मुलि बाहायनाय जायो नाथाय औ